औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो ओरैनो जिरनानै दङ।
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
अ'
ओ
नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायदों होननानै हरनाय जादोंमोन।
औ
जोंहा टपिकआनो जाबाय जानाय लोंनायनि बागै मा समावहाय मा जानाय जायो मारै जानाय जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
दा जोंहा जानाय लोंनायनि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा? जेनेबा जोंहा दैज्लां बोथोर दावबो जोंहा गुबुन गुबुन खेथि मावनाय जायो। जेरै जेनेबा आबाद मावनाय जायो आरो। जेनेबा जा मैगं थाइगंफोरखौ गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोर मोननाय जायो। आरो जा मेसें बोथोरावबो गुबुन गुबुन मैगं थाइखौ मावनाय जायो आरो। ओ जोंहा दा दैलां बोथोरावहाय ओ दिनै जोंहा दा मा होनो बिखौ खांख्रि खला बिदिनो आरो भिन्दि मैथा ओ बे बायदि आरो गोबां मोननाय जायो आरो। जेनेबा ओ जिंखा, बहल बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो जोंहा। ओमफ्राय उम दा बेफोरखौ जोंहा ओ बेलेग बेलेग माबायै संनानै जायो आरो‌। जेनेबा जों मैथाखौबो जेनेबा नाजोंबो संनानै जानो हायो जेनेबा जोंहा। ना फिसा फिसाबो जोंबो दायोथ' जोंहा जेनेबा गुरनानैथ' मोनो नङा होमबा? दुब्लिफोराव औ दा बेफोरखौ जोंहा गुरनानै लायनानै जोंहा मैथाजबो जानो हायो आरो। बेखौ जेनेबा जहा मैथाबो गुबुन गुबुन दङ। मैथा बांगाल मै था गोजा बेफोरबायदि थायो आरो। दा जोङो मैथाखौ जेनेबा मैथा होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौहाय गोखै नालाय बियो जोंहा बाथोनबो जाजायो। बाथोन सिफ्लेनानै बाथोन बानायनानैबो संनानै ओमफायो जोङो ओंख्रिबो जाजायो आरो बेखौहाय।
औ औ
उम बेबादि आरो जोंहा दायो बिदिनो आरो खुमब्राफोरखौबो जों मोननाय जायो। दा खुमब्राफोरखौ जोंहा बिदिनो बांसिनानो जोङो दैलां बोथोराव जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानो। जेनेबा जोंहा हांसो बेदर बिदिनो दाउ बेदर बयलार, अमा बेदर बेफोरबायदि माखासे बेदरफोरजों जोंहा संनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ औ
उम दा ओ बिदिनो खुमब्राया ओ जोंहा जेसेबां गोखै जायो एसेबां गोथाव जानायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो।
औ औ
उम आरो दा जोंहा दैलां बोथोराव गोदोनि समावहाय जोंहा बांसिनानो बिदिनो ओ आबाद मावनाय समफोरावहाय जोंहा हालेवनायफोराव ओ बिदिनो जोंहा बर'फोरनि ओ गोदोहाय जानाय लोंनायफोरा जाहैबाय जोंना बिदिनो दुब्लियाव मोननाय गांजेमा बाथोन। मिसिंखावरि बाथोन, ना बाथोन बेफोरबायदिखौ बांसिनै माने जानाय जायोमोन आरो। आरो जोंहा ओ मोनसे मुंदांखा बाथोन दंबावो। जेरै जोंहा नाफाम बाथोन, नाफाम बाथोनखौबो जों जानाय जायो। जोंहा बे नाफाम बाथोनखौ जोंहा नानिफ्राय बानायनाय जायो आरो। जेनेबा ना फिसा फिसाफोरखौ जोंहा फोराननानै। जेनेबा बिलोफोराव गुरना लायनानै जों बेखौ फोराननानै गोरानै बेखौहाय जोंहा नाफाम देनाय जायो आरो बे नाफामखौ जोंहा गोबाव सम देनानै ओ दोनो आरो दोननानै बेखौहाय जोंहा ओ जेब्ला एसे गोबाव जायोबा सेवो अब्ला जोङो बेखौ जायोमोन आरो आरो बेखौनो जोङो संनानै ओ आबाद फोथाराव जोङो हैनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। ओ जेनेबा उम मोसौजों हाल एवग्रा जेनेबा ओ आबादारिफोरनो जों फैनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आर रो गोदोनि समावहाय।
औ औ
दा बेफोरनो जोंहा सोननानै बेफोरबायदिनो बाथोन सोलायनानै जानाया माने बर बे गोदोनिफ्राय मोनसे हुदा आरो जेनेबा दा नोंथांमोननिथिंबो आरो माबायदि माबायदि जानाय लोंनायफोरा जेनेबा माब्रै बेनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन जानाय लोंनाय होननानै बुङोबाथ' जोंहाहाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोबा जोंहा सिगांग्रो खारै ओंख्रि बेफोरखौनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिनो मोननाय जायो जेरै - अनला अनलाजों दाउ सबाइजों साम' नारजिजों अमा आरो लाफा खारै फाथो खारै बेफोरखौ माने जोङो हाय बांसिन माने दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिनो मोननाय जायोबा गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय होननानै जोङोहाय मिथिनो मोननाय जायो आरो
उम
ओरैनोथ' जोंहाहाय दायो दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं ओंख्रिफोर मोननाय जायो दायो लाउफोर खुमब्रा आरो जोगोनार सबाइबिमा भिन्दि आरो ओरैनो बिलाहि बायदि रोखोमनि मैगंखौ जोङो दायो नुनो मोननाय जायो आरो जोंहाहाय जानाय लोंनाय होनोब्ला आबाद मावनायनिफ्राय माने न'आव मावनाय आबादनि अनगायै माने जोङो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ मोननो हानाय जाबावो जेरै जोङो हाग्रानिफ्राय हाग्राफोरनिफ्राय जोङोहाय थास' थास' बि फांनिफ्राय जोंङो दायो। गोबां मैगं मोननाय जायो जों थास'आवनो थास' आथिं थास' बिथ'राइ थास' बिबार आरो थास' बिसं बेफोरखौ जोङो जानो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै जोंहाहाय माने मेदिसिन गैयि मैगं बा हाग्राफोरनि मैगं होननानै बुङोबा दिंखिया सिब्रु सिबुं मान्दे, एलाइसि बेफोरखौ माने जोङो मोननाय जायो आरो दाथ' दैज्लां बो थोर दैज्लां बोथोराव जों जे दुब्लियावहाय मोननो हायो दैयाव जे जोङोहाय आजोननाय होननानै जोंनिथिं बुंनाय जायो। नोंथांमोनथिं मा बुङो बेखौ मिथिया नाथाय जोंनिथिं आजोनाय होननाय जायो आरो जेरै बेफोर बिबारखौ जोङो नाफोरजों बाथोन देनानै जायो आरो मैथाफोरजोंहाय बाथोन देग्लिनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङोहाय ओरैनोबाथ' सिब्रु मान्देफोरखौहाय जोङोहाय माने दैफोरावहाय अबावबा हाग्राफोराव थांनानैहाय रज'नाय होननानै जों जोङो बेखौहाय
औ
बायनाय जायो माने मुलि हिसाबै
औ
माने बांसिन माने बेफोरखौहाय माबा मुलि हिसाबै बांसिन बाहायनाय जायो जानाय जायो। ओरैनोबाथ' जों सिब्रुखौहाय बानलु बिदै फुदुंनायफ्रावबो जानाय जायो। आरो जोंहाहाय खारै ओंख्रि होनोबा जों दाथ' अनलाखौ जोङोहाय मोननै रोखोमनि जायो जेरै एंखुरखौबो जोङो जानाय जायो अनला ओंख्रि संनानै आरो न'नि माइरंखौबो जोङो जानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा-जोंहा आरो गोबां रोखोमनि मैं मुंफोर मोननाय जायो जेरै मेसें बोथोराव जोङो मेसेंनिबो सबायबिमा आरो हानि सबाय बेसर लाइ लाफा बेफोरखौ जों मोननो हानाय जायो जों बेखौहाय गावबा गावनि न'आवनो एसे एनै आबाद मावनानैबा न'आवनो न'आवनोहाय गायनानैहाय बेफोरखौ जोङोहाय जानाय जायो
औ
आरो जोङोहाय जानायजों लोगोसे ओंख्रि संनानै जानायजों लोगोसे जोङोहाय नांगौखिनियाव नांगौखिनि समावहाय माने बेफोरखौ फाननायबो जायोबा रांखावरि आरजिनायबो हायो जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे जे जोङो जानाय लोंनायनि अनगायै बेनिफ्राय जोंङाहाय नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय बाथोन हिसाबै बुङोबा जोंहा ना अम बाथोन दंङ आरो गांजेमा सिंखावरि बेफोरखौ जोङोहाय बाथोन देनानै जानाय जायो आरो दाथ' दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ना मोननाय जायो ना खौहाय जोङोहाय मैथाफोरजों मैथा-मैथा बांगालफोरजोंहाय बांसिन गायो गोजां गरम बोथोर नालाय दैज्लां आवहाय सान्दुं खारोनो होननानै जोङो मैथाजोंहाय जानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो दायो जोंङाहाय सबाय साम' होनोबा दा दायोहाय दैज्लां बोथोर बांसिन माने अखानि थाखाय माने जोङो साम'खौहाय मोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जाया आरो बांसिनानो दैया लोबाथाय नाथाय जों साम'खौ मोननाय जाया बेनि था खायनो जानायखौ एसे खम नुनाय जायो साम'जों सबायाइखौ दा दैज्लां बोथोराव बेनिफ्राय जोंहा गोबां रोखोमनि मैगंफोर मोननाय जाबावो बायदि-बायदि जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबावो नोंथांमोनथिं हायो मा-मा मैगंफोर दं बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंथिंथ' दायो जेनेबा दा थानाय मैगंफोराथ' जोंथिं बेनोसै जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंथिंजाय गायनाय मैगंफ्रा दायो जेनेबा जोंथिंहाय दङ बिदिनो मैथा दङ मैथा बांगाल बिदिनो जिंखा बहल बेफोरबायदिनो दङ आरो बिदिनो खुमब्रा ओ ओ बेफोरदि ओ मा होनो एखौ केरेला बिदिनो दङ आरो माखासे मैगंफोरा। दा जोंबो बिदिनो गोबां जेनेबा दा मेसें बोथोरावबो मोननाय माखासे मैगंफोर दङ। जेनेबा जोंहा ओ बिदिनो जोगोनार बेनिफ्राय पथल बेफोरबायदि माखासे मैगंफोरखौ जोंहा मेसें बोथोरावबो मोननो हायो आरो दा जोंहा जोंनाथ खौबो जोङो थिनानै दोनो दोननानै जाजायो आरो जेनेबा जों मेसें बोथोरनिखौबो जेनबा जोंहा बेखौहाय मोजाङै फोमोननानै मोजाङै जों मोनसे दाबसे जायगायाव जोङो थिनानै दोननांगोन आरो ओमफ्राय जोंङो बेखौहाय उनावहाय दैज्लां बोथोर जेनेबा दा दैज्लां बोथोर सफैनाय नङा होमबा दा जोङो बे समावहाय सिगां थिनानै दोनखानाय जोगोनारफोरखौबो जोङो दायो जानो हायो आरो
औ औ
ओ दा नोंथांजों बेसेबां ओ माखासे जानाय लोंनायानो बागै एसे सावरायनो मोननानै ओ
औ औ।
एसे मिन्थिनाय मोनबाय जेनेबा माब्रै माब्रै जानाय लोंनायफोरा। उम दा उम
औ दे बिदिब्ला नोंथां। औ औ दे।